थ
हेल' औ खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथां
हेलौ औ खोनादों नोंथां ओं ओ
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि आरोना जाखांबायमोन नामा ओमफ्राय नोंथां?
औ औ जानायाथ' माने माने ओरैजाय लामाजों दसे ए ओंखारबोदोंमोन आरो आं नोंथां
अ बिदिब्ला आं माने नोंथांजों मोनसे खोथायाव सा सावरायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथांङा जेनेबा सोलाबोब्ला
अ सोलाबो नोंथां ओं सावरायलायनो हागोन आं नोंथां
माने टपिकआनो जाहैबाय नोंथां जोंनाथ' दा बयनाबो न'आव गोबां बारि थायो नङा होनोमबथां दा बेफोरावहाय जोंहा बिबार थाखायो दा बिबारनि सोम सोमोन्दै आं बिबारनि सोमोन्दै रायलाय होननानै बुंहरनाय जादोंमोन आरो
खोनादों ना नोंथां
अ होमबा आं नोंथांनि सिगाव एसे फोरमायनो सानो
अ दे फोरमायनो हागोन नोंथां दे।
औ दे होमबा बिबार होनबा नोंथां आंथ' जेनेबा दा बिबार होनाय लोगो लोगो जोंहा बिबार होनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआवहाय मोनसे माने रंजा खांनायखौ जों मोननाय मोनो ना नोंथां जेरैबा हमना ला जोंनि न'नि बिदिनो गार्देन फोरावहाय जोंहा गोबां बिबारफोर गायनाय दङ। दा बिबार जों न'निफ्राय न'नि लांगोनायाव ओंखारोब्ला जों बेफोरखौ नायोब्ला बिबार रुजु नुयोब्ला बिनि मोदोमनाय बिनि जे समायनाय बेफोरखौ नुयोब्ला जों गोसोखौ सान्थि मोनो मोनसे रंजाखांनाय नुयो दा जों बि जों मानसिया दा बिबारजों जों मानसियाल' मुलाम्फा जाया नोंथां बिदिनो मोननैसै जिब जुनारफ्राबो मुलाम्फा जायो हमनानै ला जों सिखि खिरि बा बेरेफोर हमना ला दा बिसोर थानो थाखाय दा इसोर रसखौ बोयो बिबारफोरनि रस थायो बे सोबनानैनो गावसि आहार माने गावसिनि उदैफोरखौ बुंहोनानै थांनानै थायो आरो नोंथां बिसोरो बेरे बा सिखिरि बेफोरो बिबारफोरनि बिदै सोबनानै ओ बिदिनो औ दा दा जों बिबाराथ' जोंनि मानसिनियावहाय गोबां नोंथां आं बुंनो सान्दों जोंहा जेनेबा पार्टिनिफ्रायनो हमना ला हाबा खेरा सोरनिबा बारदेनो हग बा सोरनिबा जिउआ खहा जानानै थांबाय जों जेराव बो बिबारनांगौ जेरै आं हमनानै आं एक्जामपोल थाखाय जों हाबायावथ' बिबारानो सबसे मेन जों हमनानै ला जों गेटआवबो नांगौ। बिबारखौ जों बिबारनाय बिबार थायोब्लासो समायखौ नुयो नङा होमबा ओंखायनो जों साजायनाय साजायनो थाखाय जों हाबा खेराफ्राव बिबारखौ नां- नांथारगौ जायो जों जों स्टारटिं ङावनो जोङो बिनि उनावहाय जोङो मन्दपफोरावहाय बिबारफोर साजायगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिबार बिनो माला सुयो जायखौ जों हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ गानहोयो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो आरो बेफोरजों मोनसे दा सोरबा जिउ लांबाय माने जेनेबा हमनानै ला सोरबा थैनानै थांबाय सोरबा मानसिया दा बेखौबो जोङो लास्ट जोङो मोनसे रंज-रंजाखांनाय बा दुखुनियावहाय जोङो बिदाय होनो थाखाय जों बिबारखौ लायो। जों बेजोंहाय मान बाव वो नङा होमबा नोंथां थैना थाङो माने मोनसे ए लास्ट बिदाय होनो थाखाय होननानैबो आरो बेजों लोगोसे जेनेबा सोरनिबा बार्थडेफोर जादों बा इदिनो माबा मोनसे प्रग्रामफोर जादों जों बेयावहाय गिफ्ट होनो था खाय जों बिबारखौबो बाहायनाय जायो जायखौहाय जों बुखे होननानै बुङोना नोंथां बुखे बानायनानै आरो बिदिनो दा बिदिनो गोबां आंथ' बुंनो सानो आरोना नोंथां जोंहा बिबारा मानसि माबायावहाय मोनसे रेसपेक्टसो सनमान होननानै बुंगोनना नोंथां जायखौहाय जोङो मानो होनबा जों जेरावबो थां जों मा होनो सोरनोबा जोङो माने गिफ्ट होनो थाखाय जेरावबो नांगौ जोंनो बिबारखौहाय जेरावबो जों बाहायनाय जायो बेनि थाखायनो बिबारा मोनसे रेसपेक्ट होननानैबो बुंनाय जायो आंनि बायदिबा आंनि साननाय बायदिबा दा आं बुंनो सानदों जोंनाथ' नोंथां जों गोबां जों जुसफोर लोङो केकफोर जायो दा बिदि नो क्रिमफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोर गासैयावबो जोंहा मोनसे नङाबा मोन से बिबारनि होनाय जायो जेरैहाय हमनानै ला जों जोंहा जाग्रा थाव फुनग्रा थाव बेफोरावबो जों बिबारफोरखौ होनाय जायो जेरै- हमनानै ला जोंहा सानफ्लावार बिबार सानफ्लावार बिबारजों जोंहा थाव बानायनाय जायो फेरेदनानै आरो बेजोंनो लोगोसे बुंनोसै आङो गलाब बिबार नोंथां दा जोंहा गलाब बिबारजों जों गोबां बुस्थु बानायनाय जेरैहाय जों बिदिनो माव फुननाय क्रिमफोर बेयावबो बाहायनाय जायो आरो बा जों जानाय केक बायदिसिना बानायनायफ्रावबो जों जेन बिबारफोर होयो बा बिबारफोरखौ आरो गलाब बिबारजों जोंहा साहाफोर फुदुंनायावबो अबा अबा जायगाफ्राव खायफा खायफा जायगाफ्राव जों गलाब बिबारखौ होनाय नुयो माने मोदोमनायनि थाखाय मानो होनबा बिराद होयोब्ला दा बिदिनो आरो गोबां जोंहा माने बिबारजोंनो जोंहा मुलि सुलि बानायनाय जायो थाव बानायनाय जायो क्रिम बानायनाय जायो नोंथां बिदिनो गोबांनो आरो आं बुंनो सानदों आरोना नोंथां जेनेबा जोङो जों न'आवनो माने गार्देनफोर बानायनानै दोनो फार्मफोर बानायनानै दोनोबा जों बेजों जिउ खुंनो थाखाय माने रां आरजिनोबो हायो जेनेबा हमना ला जों बिबार गायनानै जों बिनि फुलि फाननानैबो रां आरजिनो हागोन। बा जोङो बे बिबारखौ जों खानानै बुखे बानायनानै टाउन सोहोरफ्राव बिदिनो ओनसोलफ्रावहाय जोङो फाननानै जों रां आरजिनो हागोन दा बिदिनो गोबां दं नोंथां बिबारा जोंनि जिउआवहाय गोबां खामानि होयो। जों लामा सामा इदिनो अबा गामिफ्रावहाय जों रानस्राव जायगाखौ जों बिबार गायना दोनोबा बेखौ समायनाय नुयो बिनि मोदोमनाय बिनि समायनायफोरजोंहाय नोंथां औ बेनो आरो नोंथां दा नोंथां आं बुंबाय थायोब्लाथ' गोबां खोथा ओंखारो बिबाराव बिबारनि सायावहाय नाथाय बो आंनि बुंथिखौनो एसेबां लाखिनानै नोंथांनिफ्रायबो एसे एनै फंनैसे खोनासंनो गोसो जादों माने नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा आंनि सिगांआवहाय
हागोन नोंथां हानायाथ' नोंथां नाथाय नोंथा थाङाबो बेनि बारै बा बिबारफ्रा माबायदि खामानि होयोबा जोंनि बिबारा माबायदि मायाव अबाव बांसिन खामानि। मानि होयो माने मोजाङै फोरमायहरबाय माने बस माने बिथाङा ओरैबायदि मोजां आंनो खोन्थाहरबाय बिबारनि बारि। मा मा जायो मा मा खामानि होयो बेफोरनि बादै आरो माने दायो माने आंबो आंनि रोंगौथि बा एसे एनैखौ आंबो। नोंथांनिसिम फोरमायहरनोसै नोंथाङा आंनो बिबुंथि होनाय बायदिबा ना नोंथां।
औ
खोनादोंना नोंथां ओं जेनेबा थाङोबा। बिबारा उम बिबारा जेनेबा होननो थाङोब्ला।
खोनायाखै नोंथां।
नादोंना नोंथां।
औ खोनादों
अ जोङो माने। बिबारखौ होननो थाङोबाथ जोङो जेरावबो समायना नुजोबो जों बिबारखौ। जोङो जोंबा एबा नफोर एसे मोजां लुना दोननानै ननि सेर सेर जोङो। बिदिनो फ्लावार बुकेट बाकेटावहाय जोङो माने इदिनो साजायना। दोननो बा बिदिनो न सेर सेर इन्जुरफोरथिंहाय गायना दोननो। जोबोद मोजां समायना नुयो नायनोबो मोजांथार नुयो। बा इदिनो आलासि उलासि फैबाबो। नायनो बा साजायला साजायना दोननो। बेफोराव माने जोबोद मोजां नुयो आरो जोङो बारि खनाफोरावबो जोङो जेबो। मैगं -थाइगं गायथाराबा इदिनो दंफां लाइफां बारा गैथाराबाथाय जोङो बिबारफोरखौनो। बिदिनो खना - खनला दाबसे दाबनै जायगाफोरावहाय जों गायना दोननांगौ। होनो थाङोब्लाथ बिबाराबो बिराद खामानियाव होयो। बिदिनो खखानो बा बिदिनो सोरनिबा जिउ रुंसारि जानाय। बा सोरनिबा बिदिनो हाबाथिलि बा बिदिनो माबा माबि जानायावहाय जोङोहाय बिबारखौ। माने खामानि होयो बिबारा जोंनि थाखाय बेफोरखौ माने बिथाङानो खोन्थाहरखाबाय। थेवबो आं माने बुंफैयो आरो बिथांनिसिम जोङो माने बिदिनो बारि खना बिदिनो। बारि खनाफोराव माने बिदिनो बारि बुरिफोराव जों गायना दोनबाथाय जोंनि एथबां माने नागिरनांगौबा बिदिनो दखानफोरनिफ्राय बायनांगौ बेथ' जोंना गोनांथि जाया माने मानसिफोर रुंसाय जानाय बेफोराव जोङो माने खाब्रबनानै माने लांनानै थांनि माने बिदिनो खामानि हो बिदिनो खामानि बिदिनो जों बेखौ बाहायनो हायो बा जोङो इदिनो माने बिबार बारि माने एसे फिसा नोङो। मैगं थाइगंबो गायथारा बारि खना फोरावहाय माने जेब्ला माने जे जायगायावनो बारा सान्दुंबो नाङा सायाबो नाङा माने बिदिनो। मैगं थाइगं बारा जारि बयावहाय जोङो बिफोरखौहाय गायना दोननानै जोंहाय। बिदिनो नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय जोंनो पावार बुकेफोर बिदि बानायनानै। फ्लावार पकेट बानायनानै जोङोहाय बिदिनो। हैनो हायो खोनादों ना नोंथां।
औ
उम आनि थाय बिदिनो संख्रि बानलु जानो जोंना ओंखारहैयो बेफोर बेफोरखौ जोङो ओंखायनो माने गायना लानांगौ। बिबाराथ जोंनो जोबोद इदि इदियाव माने मा मायाव खामानि होयो। बा जोंना बिदिनो प्रग्रामफोर जानाय बिदिनो गेटफोराव सा जाना दोनबाथाय जोबोद मोजां नुयो नोंथाङानो खोन्थाहरखाबाय आंनो हाबाथिलिफोरावहाय गेटाव साजायो बा मनडब फोरावहाय एसे एनै साजायो होननानै नोंथाङानो रोखा रोखा खोन्थाहरोखाबाय आंनाथ' बुंनो गोनांगौ माने थबांनो गैखाला माने बिथाङानो होननो थाङोबाथ' माने फोरमायहरजोबखाबाय होनजासै होनोबाथ'
औ
बेखायनो माने आंनि होननायाथ' बिसिनिसोसो होन होन बिसिरनिसोनो होनजायो माने बिदिनो जोङो माने बिबारफोरखौ गायनांगौसो बिबारफोर गायबाथाय जोंना सिख्रि आरो सिख्रिफोर बा बेरेगफोर बिसोरो एफोरजोंनो बिदैफोरखौ सोमनानै गावसिनि उ दैखौहाय गावसिनि उदैखौ माने जेनेबा माने आरजिनाय हायो आरो बेफोरनो
जोबोद मोजां आरोना आरो नायनोबो समायना न'फोरखौबो समायना नुयो। बारिखौबो मोजां नायायना मोना नुयोथ' आं जों साबसि खौनल' दोनगौ बेफोरखौ गायनानै जोङ थ माने मानसिफोराबो बा बिदिनो सोरबा माने लामाफोरनि थाबायनायफोरा नायबाथाय एसे अस थाल होनो गोनांथियाथ' बिसिनि सिनो होनजायो नोंथां थाबाथ' बिराद खोथा ओंखारलांगोन बेखायनो मान दा जों समाबो जालायनो हमबाय आरो ना नोंथां आंनिसिम
नों नोंथाङा बिबुंथि होनाय बायदिबा माने माने ससेबाबो माने नोंथांनिसो फोरमायहरनाया नोंथाङा दासो माने बोरै मोनखो आंनि फोरमायनायखौ नोंथाङा खोनथागोनना?
औ दा नोंथांनिफ्राय खोनानानै जोबोद गोजोननायबो मोनदों नोंथां नाथाय दायो जोंहा समाबो जानानै फैबाय होमबा दोननोसै नामा नोंथां?
औ औ दोननोसै दे नोंथां गोजोननाय थानोसै दे नोंथां।